ओ-
औ औ खोनादों दे। औ खोनादों दे बुं। खोनादों खोनादों।
नामा नों। हेल' नोंथां।
औ औ खोनादों दे बुं।
औ अब्ला जों मोनसे सावरायनो लानि ना?
औ औ जायो।
औ। अब्ला जों मानि सावरायनो लादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
ओम बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दैबो जों सावरायनो हायो।
औ अब्ला जों दोरों-बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै ना?
औ औ जायो।
गिबियाव आं फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ दे फोरमायग्रोदो।
ओम। अब्ला ओ- बर'नि दोरोङारि। आरि ओंख्रि होनोब्ला जों बुजिनो मोनोओ-जोंनि ओ- मेन बर'नि ओंख्रियानो जाबाय ओ-अनला खारै ना? सबाय खारै बेफोरनो जोंनि बर'नि मइेन ओंख्रि आरो दा। बेफोर ओंख्रिखौ माबायदि बानायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो ससे। फोरमायनो होननानै सादों अब्ला जों। अनला ओंख्रिखौ माबायदि? बानायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। अ-अनला। होनबा जों जोंनि बर'नि आंगो जामुं ओंख्रि।
औ।
ओ-अनला ओंख्रिखौ जों बेबायदि बानायो सिगांग्रो। ओ-जों खारै खालामना लानाय जायो खारै सरना लानाय जायो। जेरै थालिरा खुथियाखौ जों बिनि मादा बा बिनि बिफांखौ दाननानै सान्दुङाव फोराननानै बेखौ अराव सावनानै हाथ'फ्लाखौ बिनि हाथ'फ्लाखौ सालिनानै जों माबा मोनसे पाथ्र'आव दोननानै बेखौ दैजों सरनानै जों खारै दिहुननाय जायो बेजोंनो बे खारैजोंनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आर ना। सिगांग्रो ना बा बेदरफोरखौ अनलाजों संगोनबा बेफोरखौ सेरग्रोना लानाय जायो बिनि उनाव अन होनानै खारै होनानै जों अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो आरो। बेबायदिनो हा सबाइ हा सबाइखौबो जों बेबायदिनो खारैजोंनो संनाय जायो सिगांग्रो हा सबायखौ जों खारै होनानै गिबियाव रुग्रोयो। रुनानै मोजां गेब्लेबा बेखौ जों सागंजों सानाय जायो आरो ना। दा बेबायदिनो बेदरफोर दंबा बा नाफोर दं जों जों बेखौ सेरनानै बे हा सबाइ ओंख्रिखौ होलानानै संनानै जायो आरो। बेबायदिनो जोंनि बर'नि मैगंफ्रा बेबायदिनो गोबां जानो गोथ थाव गोजा मोजां मोजां मोनो आरोना जोंनि ब र'नि मैगंफोरखौ जानो थाखाय बेबायदिनो ओ हाग्रा जोंनि बर' फिसाफ्रा आगोलनिफ्रायनो आगोलनि समनिफ्रायनो गोबां हाग्राफोरनिफ्राय मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै संनानै जायो। बेदि जि खुंबोदों आरो आगोलनिफ्रायनो दानि समावबो जोङो मोननो हायो जेरै दिंथा मैगं, हाग्रानि बुङोब्ला दिंखिया मैगं, सिबुं मैगं, एलाइसि मैगं, दाउला फेन्दाआरि बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो दा बेफोरो जोंनि थाखायै जोबोद मोजां ओ जानो थाखाय मानोना बेफोराव जेबो मुलि मुलि आरि बाहायनाय जाया बेखायनो जोङो बेफोर मैगंफोरखौ गाव गावनो जोंनि बे जोंनि ओनसोलफोरथिं ओंखारनाय बे मैगंफोरखौ गाव गावनो खानानै लाबोनानै संनानै जाफैयो आरो दा
औ
बेबायदिनो जोंनि जोंनिथिं बेफोर मैगंफ्राबो बबेबा बबेबा मैगंफ्रा दिनै जोबलांनो हमदों, ओ बेबायदिनो दाउला फेन्दा होननाय बे
मा होनो मैसुन्द्रि होननाय माबा माबा मैगंफोरा जोंनिथिंजाय अबबा अबबा मैगंफोरखौ जों मोननो थांला आरो दा। दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ ओ ओरैनो मोननो हायो नामा? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे। ओ बर'नि जोङो जामुंनि सोमोन्दै सावरायदों नङा होमबा? मैगं थाइगंखौ थ' नोंथां बुंनाय बायदि खमा जालांबाय खिन्थु
औ
फेदेरोब्ला मोनगोन नाथाय सुबुङा सम होनोखौ हाला आरो दा बिदि होनांसिगोन गोन ओ हम जोंनि बर'नि माख माखासे जे मैगं जोंहा जि आइ टेकबो मोनखाबाय नङा होमबा गोखा गोखै जे जोङो बैसागु सम समाव जानाय बे गोखा गोखै बेखौबो जोंहा जि आइ टेक मोनबाय जेरै अनला खौबो मोनबाय ना फामखोबो नारजि खौबो स'बायजों दाउखौबो औ औ बेफोरखौ मोन मोननायनि उनाव ओ जोंना माने गोखा गोखैयावहाय जौसेथानि बारा ओ मैगंफ्रा गोग्लैयो आरो
गोग्लैयो उम
गोबां औ औ जेराव नोंथांआ बुंबाय जे मोननो थांला नोंगौ जोंनिखिबो बारा मोननो थांला आरो बेफोर मैगंफोरखौ एसे खम नुनायखौ जों मोनसै बेफोर मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजांमोन नाथाय जों ओ दा मोननो थांआब्ला आर माथो खालामनो हानो नङा होमब ओ औ मोननो हायोबाथ' जों बेखौ थिनानै दोनजानाय माबाबा दोननो हायो औ खिन्थु हो हाग्रानि मैगंआ जोंनिआव जागोन ना जाया जों बेखौबो मोजाङै मिथिआ हो दा नोंथांआ दि अनला बुंलांबाय नङा होनबा नारजि ओ स'बाइनि सोमोन्दैबो बुंलांबाय ओ दा आं नारजिनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै नामा
औ ओ ओ बुंजागोन नोंथां दे फोरमायजा
ओ नारजिआ जाबाय जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोआरि जामुआनो जाहैबाय ओ ओंख्रि बे ओ नारजिखौबो जेरै सबाइ जों सबाइ सङोब्ला अनला संबा खारै नांगौ जायो थिग बेबादि नारजि संनो थाखायबो जोंनो खारैखौ नांगौ जायो आरो खारैखौ मारै बानाय नोंथांआ बुंलांबाय स'से नङा होमबा ओ जोंनि खो खारैखौ ओ सबायनि जे सबायाइ फोयोना सबाय फोखांनायनि उनाव बे बेगर औ औ बासिख'खांनायनि उनाव एबा मारा होखांनायनि उनाव जि जे जिगाब ओंखारो सबाइनि बे सबाइखौ सावनानैबो जोंनिआहाय ओ खारै बानायनाय जायो आरो जोंनिखै आरो मोदोमफुल फि बिफां जेरै मैथ्रु बिफां होननानैबो बुङो बेनि बिफांखौबो ओ दानख'नानै फिसा फिसा जिरनानै फोराननानै सावनानै बेहाय माबानायबो जायो आरो खारैखौहाय गोबां रोखोमै बानायनो हायो होननानै बुंजायो औ औ ओह दा नारजि ओंख्रि संनोबा जोंहा गि नारजिखौहाय जों मोननै रोखोमनि मोननो हाबाय जेरै ओ जेब्ला फाथो मैगं जायो अब्ला फाथो थो महरै जानो हायो जोङो आरो जेब्ला बे फाथोआनो रानोब्ला उनावहाय नारजि महर मोनो नङा होमबा? उम बे नारजिखौ बर'फ्रा गोदो औ औ जायो ओ बर'नि दोरोंआरि ओंख्रि हिसाबै जायो नाथाय हो बेबायदि मोनसे नेम आवबो फालियो जे जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफायनो जे सोरबा सुबुङा थैनानै थाङोब्ला बे सुबुंनि सोमोन बे सुबुंजों सोमोन्दो गारहोनो थाखाय नारजि अरगारनाय मोनसे ओ जोंहा खान्थि दं आरो औ औ जेब्ला ओ सुबुंआ थैनानै थांओबा बिनि फानग्रा एबा बसफोरावहाय ओ सुबुंफोरनो नारजिखौ अरगार होनोनाय जायो बा नारजि जाहोनाय जायो जाहाथे बे थैनानै थानाय सुबुं सुबुंजों जोंहा सोमोन्दो नागा गारलायनाय जायो होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो नारजि आरो ओरै बेयावहाय होनायखौ बांसिन गोरान एवनायखौ नुनो मोनो ओरैनो न'फोराव जायोबाथ' नारजि दोलो। जानाय जायो आरो बेजों गोबां रोखोमै जानो हायो। जेरै अमा होनानैबो जायो खायसेया अमा जायि मफ्राय सयाबिनफोरजोंबो जायो पनिरफोरजोंबो जायो। बेबायदि जानाय जायो औ जोंनियाबो बांसिन अमाफोरजों जानाय जायो आरो। बिनि उनावहाय आरो गोदोहाय अनला माबाखौ नारजि ओंख्रिखौलायनो गोबाव सम दोननानै जायोमोननो माने नारजि ओं ख्रिरिया सेवानो सानथाम सानब्रै गाहाम दोननानै जायोमोननो जेब्लानोखि न'आव मा नार्जि ओंख्रि सङो अब्ला बे नारजि ओंख्रिखौहाय बुरजा संनाय जाखायोमोनो गोबां बिबांनि संनानै ओ बेखौ थिनानै दोननानै एसे एसे जायैनो जेसेबां दिन बारलांदों एसे बां दिन नार्जिनि मिलौनाया गोथावा बांसि जालांबाय थायो होननानै औ औ जोंनाव बुंनाय दं आरो बिदि जायो बिनि उनावहाय जेब्ला आलासि दुमसि फैयो अब्ला नारजि ओंख्रि संनाय जायामोन। होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जितु जोंनाव मोनसे फोथायनाय दंखायो जे सोमोन्दो नागारलायनाय बेखायनो नार्जि जाहोयोबा आलासिफोरखौ बेजों सोमोन्दो नागारलायबाय बेबायदि मोनसे साननाय फैयोमोन होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो जोङो आलासि दुमसि फैयोबा नांगौबा अनला जों दाउ जाहोनाव खुमब्रा जों हांसो जाहोगोन सबाय जों दाउ जाहोगोन सबायजों साम' जाहोगोन बेबायदि जाहोयो नाथाय ओ ओ बे नारजि दोलोखौ जाहोनाय जायामोन होननानै बुङो आरो। माने न'आव जानाया आलदा खिन्थु आलासि दुमसि फैयोबा सोरबा फैयोब्ला बेबायदि नार्जि जाहोनाय जायामोन होननानै बुङो आरो जोंनियावहाय बेबायदि फोथायनाय दं आरो जोंनाया बे बायदिहाय जानाय जायो नारजिखौहाय। बिनि उनाव जों मोनबावो नाफामफोर मोनबावो नाफामखौबो बर'नि दोरोङारि मोनसे जामु जेराव बेबो जे आइटेक मोनबाय नङा होमबा?
औ औ औ।
औ बे नाफामखौबो जेरैहाय नाफोरखौ मा मा नाखौ बानायो आं बेखौ मोजाङै मिथिया। मानो होनबा जोंनिखै ओ नाफाम बानायनायनि माबायाहाय एसे खम आरो जोंनिखै ना मोननो थाङा माने बिनि थाखाय औ मिथिगौ जे थाज' थालिर नि सरि थालिर नङा मा होनोमोनलाय? थास' औ थास'नि देन्था होनानैहाय देनानै हासुङाव सोनानै दोनो बे हासुुंआव बारना बार हाबैनि थाखाय हाबो लेरथेयो होननानै मिथिगौ। एबा जिगाबफोरखौ सोनानैहाय थुम थुम बिदि गरम खालामहनानै सिङाव सेवलि होनाय जायो आरो जेरै बेबायदिखौनो उनावहाय ओ थास' बिसंफोराव होनानै जायो। ओंख्रिफोरावहाय ओरैनो बाथोनबो जायो सबायफोरजों बाबो जायो बेबायदिनो होनानै जायो आरो जेराव बिनि मोदोमनायानो मोनसे मोजां फ्लेभारखा नालाय जेनेबा बिनि मोदोमनायाहाय बे औ बिदि जायो आरो औ। ओमफफ्राय बेबायदिनो जोंनियाबो सबायजों दाउजों जायो। सबायजों साम' जायो बेबायदि जानाय जायो आरो। बेबो दोरोङारि ओंख्रि होननानै
दा नोंथां औ। आच्छा नोंथां आं मोनसे ओ नोंथांनियाव आरो सोंबावनो सानदों। सबबाय हास सबाय ओ साम'खौ नोंथांमोननिथिं माबायदि बानायना जायो बेखौ नोंथाङा फोरमाय हा होन्ना?
औ औ हायो दे हायो। ओ जोंखिथ' सबाय होनोबा बे सबाइखौहाय एवनानै लाग्रोयो आरो जे सबाइ गथा गथा ओ जे सुख्रेम थयिखौ एवग्रोयो केसिम जाजासिम बिनि उनावहाय एवनानै हुख्रेबनाय जायो आरो, सोरबाया जाथायाव हुख्रेमो। सोरबाबाया माने बथलजोंहाय खामलायाव हुख्रेमो बेबायदि हुख्रेमो आरो उनावहाय बेख साफा खालामखांनानै सोमनो एसे सोमहाबो ओमफाय जाय मे गंखौ होगोन एबा नोंथाङा साम'नि सोमोन्दै बुंबाय नङा होमबा आं साम'खौ बुंनोसै साम' खौहाय फोसाबनानै लायो एबा औ गाबोन जागोनबा दिनै बायदियावनो रेडि खालामना लानाय जायो आरो साम'खौ माने सान हरसे सोम हाबनानै दोननाय जायो जेरै साम'नि सिङावहाय गोबां हा थायो साम'आ जेरै हाखौसो जानानै देरो नालाय। ओंखायनो बे हाखौ जाहाथे खिरनजोबथों एबा गोबा गारजोबथों बेबायदि साननानै सोमहाबनानै दोनो आरो हरसे जागा होयो जेराव, ओमफाय बे उनावहाय साम'खौ फोसाब बो दाखोन गारो आरो जेब्ला जों साम'खौ जायो अब्ला बे मोदोमा गबोनायनि थाखाय खिथुउखै दानस'नांगौ जायो जोङो। फास' गदा माबा ओ साम'खौ दानस'यो जखानि आरो साम'आबो गो गोलावबो थायो गुसुंबो थायो गोबां रोख खोमनि थायो नङा होमबा बेबायदिनो जखा लानानै औ गावनि खारगोन बायदिखौ नायनानै दानस'नानै उनावहाय आरो दानस' खामनानै उनाव सोमहाबनानै दोनबावो से घन्टासो एबा थामजि घन्टा थामजि मिनिटसो सोमनानै दोनबावो आरो जेराव नारें होन सोरबा नारें लि बु होनानै सोमो सेदे बिनि मैलाफ्रा ओंखारनायनि सोरबाबा खामरेंगा होनानै मो औ औ बेनि उनाव उनावहाय मोजां फुफ'बावो फुफ'खांनायनि उनावहाय साम'खौ मोजां एवफ्रामो आरो। संख्रि नांजासे होनानै बेबायदि बानलु होनानै उनावहाय सबायखौ रु